खोनादों ना?
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो? हेलौ। हेल' नोंथां? हेलौ। हेल'। खोनादों आ नोंथाङा? हेल'। हेल' हेल'।
हेल' हेल'।
हेल'।
औ खोनादों?
खो औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
नै आंङो बाहेरायाव खामसालियाव जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामदों?
ओइ आङो बिसना सायावहाय जिरायना दं आङो।
अ
ओ अ-अब्ला औ जाखांबाय नोंथां।
अ
नोंथाङालाय जाखांबाय?
ओ जाथ'वाखैनो।
अ ओ
औ ओ संथ'वाखैनो दाबो।
आतसा।
औ।
अब्लान अब्ला मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
आं माने एसे जोंनि दानि ओ ससियेल मिडियाफोरनि एबा अनलाइन खामायनायफोर एबा इदिफोरनि बारै एसे सावरायनो गोसो दंमोन आरो नोंथाङा फ्रियैनो दं ना?
अ दङ' नोंथां ओं हागोन दे सावरायना।
माने इदिनो जोंहा दायो जों ब जों बयबो नुबोयो जोंनि ओ इउथफोरखौ एबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बयबो बांसिन जेरै ससियेल मिडियायाव बिराद एकटिभ था-थानाय नुयो। बिदिनो माने बिराद आरो जोङो ससेल माने इदि अनलाइन सपिं
औ।
अनलाइन गेलेनाय एबा अनलाइन सब माने बिराद दा आजि माने दानि समावहाय बयबो जोङो बांसिन सब अनलाइन खालामो ना
औ।
ओमफायहाय बिदिनो गोबां जों ससियेल मेडियाफोर नुयो। जेरै इन्सटाग्राम, फेसबुक, वाटसाप, स्नेपचेट गोबां दङ' ना। बेफोरखौ माने जोङो नुनो मोन बाय आरो ना। बेफोरो दायो बयनिफ्राय इन्स्टाग्रामा बयनिफ्राय दायो ट्रेन्दिं जाबोबाय। माने जों गोबां बांसिन जोङो दायो दानि समाव जों बांसिन ओ अनलाइन अनलाइन थायो आरो ना एक्टिभ थायो अनलाइनफोरावहाय।
औ।
जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जोङो अनलाइन नुनो मोनो। आरो गोबां बिसोनो बिदिनो जों फेसबुकफोरावबो गावनि फट'फोरखौ आपल'ड आगारबा गोबां सोरनाबाथ' फैसाबो हाबनाय जों खोनानो मोनो आरो ना। बिदिनो गोदा गोबां माने गोदोथ' जोंना माने बिदि जेबो गैयामोन नङा होमबा।
औ।
जोंथ' मबेलबो नुनो मोनामोन। ओमफाय दानि समावसो जोङो बयबो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मबेल इउस खालामो। जों बयबो अनलाइनाव एक्टिभ थानाय बिदि नुनो मोनबोबाय आरो ना जोङो।
औ।
दायो माने जों अनलाइनजों अनलाइन थाबाय थाबाबो जोङो संसाराव मा जाबोगोन समाव बेफोरखौबो मिथिनो मोनो।
औ
बिदिनो गोबां जों अनलाइन अनलाइन ससियेल मिडिया बेफोरबो गोबां जोंनो माने खोथाफोर फोरमायो आरोना जों गोबां मिथिनो मोनो।
औ
माने मिन्थियिफोरखौबो जों माने मिन्थिनो मोनजोबो गोबां दङ आरोना नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा बेनि बारै आरोबाव
उम बुंनो माने नोंथाङानो जेनेबा बुंखालांबाय जेनेबा फेसबुक इउटुब बेफोरनिफ्रायबो जोङो फैसा खामायनो हायो। जेनेबा बिदिनो भिडिअ' होरि बानायनानै मानायनानै
औ
ओमफ्राय माने ओ माखासे सुबुंफोरखौहाय आङो ओ माने गेमबलिं गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा मिथि यो नामा बर' बर'आवहाय जोङो बेखौ जुवाबो होनो जायखौ माखासे सुबुंफोरा माने बेफोरबायसा ओ गेम गेलेनानै माने फैसाद होरि थांजायो मायो ओमफ्राय गावनि नखरखौ बिदिनो धंस' खालामनानै लायो। जाय माने जोंनि सु ओ माने बिसोरहा नखरनि थाखाय लोगोसे जोंनि समाज ओनसोलनि थाखायबाबो मोजां नङा। औ
उम
ओमफ्राय
आरो गोबां जों औ जों गोबां माने भिडिअफोर आगारलाबायबाबो जोङो माने बेराद मानसिफोरा फेमास जाबोबाय नङा ओमबा माने आरो जोंनि बे अनलाइनावहाय माने जेनेबा फट'फोर आगारनाय बा अनलाइनाव भिदिअ फोर बानायनाय बेफोरजों गासैयाव माने जोङो फुरा दुनियानो नुजोबनाय बिदि जाहैबाय आरोना जोङो। आरो दाथ' फुरा मलब ओ मा जायो माने दुनियाआव मा जायो जों गासैखौबो मिथिनो मोनजोबो जोङो गावनि मेगनजों नुवाबाबो जोङो खोमाजो गावनि खोमा माने जों गावनि मेगनजों नुवा बाबो जों अनलाइन फोरावनो माने अनलाइन थाबानो माने एक्टिभ थाबानो जोङो नुनो मोनजोबो आरोना बेफोरखौ। आरो गोबां दङ बिदिनो। जों माने फैसाबो जोङो जेनेबा फिसाबाबो जों माने खामायनो हानाय इउटुबावथ' जों गोबां फैसा मोनबोगोन जुदि जों भिडिअ बाननानै आगारलाबायबाय थायोबाना?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बिदिनो गोबां माने आरो जों दा नुबोयो जों बयबो अनलाइनाव अनलाइनावहाय गोबां मा होनो जे जिनिसफोर बायनायबो नुबोयो आरोना जोङो।
उम
औ अनलाइनाव माने मानसिफोरा बिराद सामानफोर बायनाय बिदिफोरबो जों नुबोनो मोनबाय आरोना। औ जों गासै माने बिदिनो नुनो मोनबोबाय आरो ना गोबां बेफोरबायदि आरो नोंथाङा एसे बुंबावनो गोसो दं बिदि अनलाइन नि बारै जेनेबा नोंथाङा अनलाइन इउस खालामो ना?
औ खालामो नोंथां मानो खालामा जानो आजिखालिथ' बयबो खालामखायो नालाय ओ आं नोंथांनो मोनसे खोनथा ओ मोनसे खोथा खोन्थानाङो माने नोंथांमोना बिदिनो फिसा बिला थास खालामनानै फैसाबो खाबायनो हायो आरो ना आजिखालि अनलाइनावनो जेरै मोनसे ओ एप्स थायो। जेरावहाय नोङो बे एप्सनि गेजेरजोंहाय नों माने ओ थास खालामनो हागोन जेरावहाय तासक आं गेम गेलेनायाबो जानो हागौ बा माबा मोनसे एप्सखौ ओ इनस्टल खालामनानै नायनांगौ बिनि टास्कबो जानो हागौ।
औ
बिदिनो मायाबा मायबि भिडिअफोरखौ माने नायनांगौ बिदिबो टासक जानो हागौ ओ थायब ओ बिदिनो टाइपिं खालामनाय बेफोरबायसा टास्ट बो जानो हागौ आरोना बिदिनो नोंथाङा बिदिनो फिसा बिला तास खालामनानै फैसा खामायनानै माने गावनि जा एसे फिसा बिला नांगौ नांगौ मुवा बेसादफोर बेखौ बायना लानो हागोन आरो ना।
औ माने जों औ माने दायोथ' गोबां मानसिफोरानो बिदि खामानि मोननो मोननि बिदि दं नालाय बेफोराव माने जोङो बे बेखौनो अनलाइनफोरावनो एसे एनै खामायनो हायो आर ना।
औ औ
औ
नंगौ नोंथां
औ औ
ओ ओमफ्राय नोंथाङा मिथिनाय नामा जे बे फेसबुकफोरावहाय ओ बेसांसो फल'वार जाबा मनिटाइस जायो बा बेसेबांसो भिउसफोर नांगौ जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
बेफोर माने ओ आंनि साननायबाथ' ओ मिलियनफोर थांबासो मोननाय बायदि बि बिदि नामाथाय माने आंनि साननायबा आरो आं मोजाङै मिथिया मानखि आङो बिदि बिदि ओ फेसबुकाव फोरावहाय माने आङो नाया नालाय ओंखायनो आं मिथिया आरोना जेनेबा आंनि साननायावथ' होमबाबो माने बिदि भिउफोर एबा फल'वार्सफोराहाय मिलियन मोनहैबासो ओ बिदि जायो खोमादां आरोना
औ आतसा आतसा
नोंथाङाथ' मिथिबा खोन्थादो जुदि नोङो मिनथि यो बे बेसेबांबाथाय बिदि जेनेबा जोङो औ
माने नोंथां ओ आंबो माने आङो इउस्लाय खालामो बाट आं बि जि भिदिअफोर हागारा बा फट'फोर हागारा नालाय बेखायनो आंहाबो बिनि सोमोन्दै एसां गियान गैया माने बेखायनो आङो नोंथांखौसो मिथिगौ खोमा दांनानै सोंनाय जादोंमोन आरो आं।
औ आंबो माने बांद्राय बिदिफोरखौ माने आं औ आंबो आगा आं फट' आगारो ना होनोमबाबो आं फट' आगारबाबो माने जेनेबा जोंनाहाय दाथ' जों आंनावहायथ' बिदि आंनावहाय भिउसफोरानोथ' थावजेनफोर थांनो हागौ नाथायहाय माबा ओ माबायाखै जेनेबा आंहाय मा होनो भिउ थांबाबो माने आंना केल' थाङो आर ना अवान के टु के औ मैथायाइसोायाखै आरो आंना।
अ ओमफ्राय नोंथांनि फलरसलाय बेसेबांसो ओरैनो?
आंनि फल'वार्सआ बिराद खम बिदिनो फाइभ ओ फाइभ हानद्रेद बिदि मा मोनसे दंमोन खोमादां आरोना।
औ।
औ औ।
आतसा आतसा।
औ ओमफाय दा जोंना टाइमाबो जाबोबाय औ दा आं बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों लाराय सावरायनानै बेफोरनि बारे
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो।
औ दे गोजोनथोंसै ना ओमबा
औ दे गोजोनथों नोंथां
औ